हेल' ओ ओ खोनादों नोंथां ।
औ होनबा दिननि बाथ्राखौ ओ जागायनोसै ना?
औ जागाय जेनजासिगोन । ओ होमबा जोङो अ अ बुंग्रो दे।
होमबा जागायनायनि सिगां आं नोंथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्राफोर मिथिनो लुगैदों जि आख-आखाइजों बनायनाय जिनिसफोर नोंथाङा बेफोरनि बिनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन दे ।
गोबां जों बेबायदि आखाइजों बानायनाय जिनिसफोर बा बुस्थुफोर जोङो गोबां नुुबैयो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला दङ' औवाजों बानायनाय ओ गिसिब बानायो दाला सानद्रै सन्देंगा जेखाइ, खबाय, जें, खखा, खफ्रि बेबायदिनो गोबां नुनो मोनो जोंओ आखायजों बानायनाय बुसथुफोर आरो बेल' नंआ नाथाय ओ औवाजों हायइ बानायनाय आखाइजों बानायनाय बेबायदिबो नुनो मोनदों मु ख्रा आरो दंफांजों बानायनाय सियार गोबां बेबायदि नुनो मोनो आरोना। आ दानि मुगायाव थ' बुंनो थाङोब्ला बेबायदि बारा बानायनायफोरखौ नुनो थांला। मानो बुङोब्ला गोदो गोदाय इसो बारा बानायनाय जायोमोन बे फोर बुस्थुफोरखौ जोंनि आबै आबौ बा आजै आबौमोनाहाय बेबायदि ओ आखाइजों बारासिन बेबायदि बुस्थुफोरखौ बानायोमोन नाथाय दा यो बुंनो थाङोब्ला गोबां खमायबाय आरोना बेबायदि आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोराहाय। हाथाय बाजारफोराव थांब्लाबो जोङो बेबायदि बारा नुनो मोनला मानो बुङोब्ला दायो थ' दंफांजों बानायनाय सियारफोरखौ बारा मानसिफोरा बाहाय बाहायनायखौनो नुबांलाा बांसिनानो बेबायदि मदार्न जुगनि प्लास्टिक जों बानायनाय सि यार बाद बाखि फ्लासथिखनि थेबोलफोरखौहाय बारा नुनो मोना आरोना। गोदो गोदायथ' ओंखाम जाग्रा बे दाइनिं टेबोल फोराबो बेबायदि औ ओ दंफांजों बनायनाय ओ थेबोलमोन नाथाय दायोथ' जों गोबां बेबायदि मदार्न जुगनि दायनिं टेबोल फोरफोरखौहाय नुनो थाङो। आरो औ नोंगौ। आखाइजों बानायनाय बुङोब्ला ओ गोबां आइजोफोरा दायो बानाय ओ आखाइजोंहाय दानाय दखना गामसा आर'नाइ इनदि फालि इन्दि जोमग्रा बायदि बायदिखौ नुनो मोनो आरोना। आरो गोबां बेबायदि आखाइजों बानायनाय नुदों मोनो दाबो गोबां नो मदार्न जुगावबो गोबां बेबायदिनो आइजोफोराहाय बानायो उल जों हे बनाय गसलाफोर थुफि मुजा बिबारफोर खामनाय गोबां बेबायदि नुनो मोनो आरोना दा आं सानो बे जि आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरनि रोंगौथिया सासे मानसिनियाव थायो बा बिथाङा जेखौ सोलोंबाय बियो जोबोद मोजां आरो गावनि सोलोंथाइखौहायबो इयुननि ओ जि इयुननि जोलैनोबो बेबायदि ओ होनो हानांगौ मानो बुङोब्ला दायो बेबायदि गोबां आखाइजों बानायनाय बानायनो हानाय रोंगौथिफोरानो गोमा गोमाबोदोंसै ओ गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोननिफ्राय जिखौहाय जोङो सोलोंना लायासै बेनि थाखाय गोबां बेबादि दानि मुगायाव ओ बे रोंगौथियाहाय खमायबोगासिनो दङ। आरो आं सानो जुदि जोङो सिगाङावनो जुदि जोंनि आजै आजौनिफ्राय बेफोर आखाइजों बानायनाय बे रोंगौथिखौहाय सोलोंना लानायमोनब्ला जोंहा दायो बेबायदि गोबां ओ सेंग्रा सिख्लाफोर बा गोबां सुबुंफोर ओंखारबावोमोन जायाहाय बेबायदि आ आखाइजों बानायनो हागौमोन बुस्थुफोरखौ जायनावहाय बेफोरबायदि रोंगौथिया थागौमोन। आरो बुंनो थाङोब्लाथ' दानि गथ'फोरा ब्रा दानि जुग नि मदन गथ'फोराहाय खफ्रि बुङोब्ला मा? ओ सें बुङोबा ब्ला बेखौनो मिथिला गोमालांदोंसै मोनसेनि उनाव मोनसे गासैबो बुस्थुफोरा। ओ जुगजों लोगोसे बेबायदिनो गोमालांनो हमदों नाथाय आं सानो जुदि जो ङो इयुननि जोलैखौहाय दानि बाथ्राफोरखौहाय जोङो जुदि मोजाङै बिसोर नो फोरमायनानै होनो हायोब्ला बिसोरखौ फोरोंनो हायोब्ला बेफोर गासैबो इयुननि जोलैफोराबो सोलोंगोन आरो बिसोरनियावबो बे रोंगौथिया थागोन। आरो जों ङो बर' हारिनि जानानै ओ बेफोरबायदि ओ रोंगौथिया जोंनियाव बारा दङ मानो होनबा बर' आइजोफोरा गोबां बेबायदि दख'नाफोरखौहाय दानायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदि दानानैहाय हाथाय बाजारफोरावहाय फाननायखौ जोङो बारा नुनो मो नो बेबायदिनो गोबां दख'नाफोरावहाय आखाइजों एरनाय आगरफो र बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोनो जेरै गोबां बर'नि आगरफोर दङ। जेरै सामु एरनाय आगर आरो बेबायदिनो ओ बैग्रि आगर गोबां बायदि रोखोमनि आगरफोर दोङो जायहा मोनसे जिखौहाय आखाइजों बानायनायाव बांसिन समायनासिन खालामो बेनि थाखायनो आं सानो आरोना जि जोंनि बे आखाइजों बानायनाय बियो जोबोद माने गुन गोनां माने मानसियासो बानायनो हायो जायनियाव रोंगौथि दङ जायनियाव बे आखाइजों बानायनो हानाय गियान बा रोंगौथिफोरा दङ बिथांमोनासो बेफोरखौ खालामनो हायो आरो बिथांमोननि जेसे हायो जों ओ सोलोंनो हानो ओ सोलोंनानै लानाया मोजां मानो बुङोब्ला दानि बे जुगनि ओ सिख्लाफोराबो बाराबां एसेबां रोङा ओ जि दा जिखौ बोरै दायो जिखौ बोरै बानायो नाथाय गामि गंखनावसो जोङो बे जि बेफोरबायदि बारा नुनो मोनो आरोना जे सिख्लाफोराबो बेबायदि हिसानावहाय सा सालियावहाय दख'ना दानाय गामसा दानाय नाथाय टाउन सहरनि सिख्लाफोराबो आ आइजोफोरा बेफोरखौहाय बारा बेबायदि रोंनाय खौहाय नुनो मोना आरो ना।ओ दायो आं नोंथांनो बे समखौ होनाय जादों नोंथाङा जुदि माबाफोर बुंनो सानोबा बुं बुंनो हागोन‌।
नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बे थारैनो नंगौ। ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला दायो मरदेन जुगाव टेक्न'लजि गोबां जानायनि थाखाय जों बेबायदि आखाइजों बनायनाय जिनिस एबा बेसादफोरखौ जोङो नुला ओ जोङो दायो बांद्राय एबा बांसिन बेसादफोरखौ जोङो टेक्न'ल'जिजों एबा गोदान मुगा मा मरदेन। ओ मुगायाव बेबायदि टेक्न'लजिजों बनायनाय जिनिस एबा बेसादफोरखौसो जों बांसिन नुयो। बियो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला टाउन सहरफ्राव थानाय दायो जाय सेंग्रा एबा सिख्लाफोर बिसोरो बेबायदि आखाइजों बनायनो जेरै बुंनो थाङोबा ओ फालि एबा आर'नाइ एबा दख'ना एबा गामसा बायदिफोरखौ जोङो ओ टाउन सहराव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा रोङा गामिफोराव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरासो बिदिबायदि जोङो-जोङो बुंनो थाङोबा बेबायदि खबाइ हेबनाय दाला सानद्रै ओ आरो बुंनो थाङोबा गोबां दंबावो आरो लोगोसे सिख्लाफोरा बेबायदि दख'ना गामसा ओ आर'नाइ फालि बायदिफोर बेबायदि आखाइजों बेबायदि बानायो। आरो जों मिथिगौदि बेबायदि गुनफोरा जोबोर सोमोनांथाव। आसरित बेबायदि आगरफोर एरो आसरित बुस्थुफोरा आखाइजोंनो बनायो बेबायदि सोमोनांथावना बेफोर गुनफोरा थारैनो नंमारगौ सोमोनां थाव आरो लोगोसेनो जों मिथियो दि ओ गाननानै ओ एबा गाननाय समावबो जोबोर समायना नुयो बेर मानसिजों गानबा बेर खाङो आरो जोबोर समायना नुयो जेरै जोङो मिथिगौदि गोबां रोखोमनि गाबफोर दोङो आरो गोबां रोखोमनि बेबायदि आगरफोर दोङो- आरो लोगोसेनो जोङो मिथिबावोदि बेफोरबायदि आखाइजों बनायनाय जिनिसफोरा जोबोर सोमोनांथावना जोङो बुंनो थाङोबा जोङो सियार टेबोल आरो गोबां बुस्थु- बुस्थुफोर दोङो बेबायदि आखाइजोंनो बनायो आरो लोगोसे जोङो- बावदि गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि दोनग्रा बेसाद दिंग्रा बुस्थुफोर एबा- बेफोरखौबो आखाइजोंनो बेबायदि बनायनानै हेबो। सोमोनांथाव बेबायदि गुनफोर दोङो आं नुदों गोबां सिख्लाफोरा एबा गोबां- आइजोफोरा बेबायदि सोमोनांथाव। खुनु बुस्तु जि आखाइयाव लाग्रा बेग बेखौबो बेबायदि हेब बो ओरैबायदि सोमोनांथावना हेबनानै आगर नानै बनायो दि नायबा नाय गोमाबाय थायो आरो नायबाथाय बिबायदि नि मेगनानो मेगना बेबायदि खारा नायबाय थानो लुगैयो आरो लोगोसे जोङो मिथिबावगौदि गोबां ओ दानि गोदान बेदि निउ जेनेरेसन ओ सेंग्राफोर एबा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि गुनफोर ओ रोङा आङो सानोदि जोंनि आबौ आबैमोन एबा बिमा बिफाफोरा आ बेफोर गुनफोरखौ फोरोंनांगौ मानोना बेफोर गुनफोरा गोबां ओ रेेआर। बेबायदि गुनफोरखौ नामायनानै नागिरनानै मोना सोलोंना-सोलोंनांगौ आरो सोलों ना लानांगौ मानोना जों मिथिगौ ओ बेबायदि आखाइजों एरनानै आ आगर एरनानै बानायनाय जिनिस ओ जोङो बुंनो हा बुंनो थाङो गानग्रा बेसाद हद जोङो दिंग्रा बेसाद हद जोङो बाहायग्रा बेसाद बेसादफोर जोबोर बेबायदि सोमोनांथाव आखाइजों बानायनाय बेसादफोरा जोबोर गोमोथावना समायना नुयो आ-आंनि थिंनिफ्राय बुंनो गोनांआ एसेनोसै नोंथाङा माबा माबाफोर बुंनो गोनां दोंबा बुंनो हागोन?
औ नंगौ नोंथांमोननि खोथाफोरा थारैनो सैथो ओ बे बेबायदि आखाइजों बानायनाय बुस्थुफोरखौहाय नायनायावबो जोबोद सोमोनांथाव बेबायदि मोजां नुयो आरो। नायबाय थाथावथाव जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय जेरैबायदि दानाय बे जि फोरखौहाय जुदि सासे सिख्ला बा आइजोआहाय गानो बे सासे सिख्ला बा आइजोखौबो बे आखाइजों बानायनाय दखनायावहाय बा गु-गुबुन बेबायदि आर'नायफोरावहाय जोबोद समायना नुयो मानो बुङोब्ला बे दख'ना बा आर'नायावहाय गावनि रोंगौथि आखाइजोंनो रोंगौथि गोनां आखाइजोंनो बेबायदि आगरफोरखौहाय एरनाय नाय जायो एरनायजों लोगोसे बे आगरा बेरखाङो आरो समायनासिन नुयो। आरो बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय गोबां बेबायदि आखाइजों बानायनाय बेसाद फोर दोनग्रा टेबोल सेयार बेफोरबायदि दङ आरो बेफोरबायदि रोंगौथिया जोंनि इयुननि जेनेरेसननि थाखाय जोबोद मा होनो मुलाम्फा गोनां जागोन जुदि जोङो जोंनि बे रोंगौथिखौहाय इयुन जोलैनो बा इयुन जेनेरेसननो मोजाङै फोरमायनानै जुदि जोङो ओ बिसोरनो फोरोंनो हायोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ खोन्थानो हायो आरो बेबायदिबो खोनानो थाङो जे बे बिफांजों बानायनाय सियारफोरावहाय जब्ला जोंनि बे बेमारिफोरनि जि आयथिं आखाइ गोस्रानायफोराहाय खारो। ओ बिसोरनि बे ओ बुनाय आयथिं आखाइ बुनायफोरा गोस्रायो आरो गो देहा थायो मानो बुङोब्ला दानि बे मुगायाव बयबो प्लास्टिकनि सेयार इउस खालामो जायनि थाखाय सासे गोग्गो देहानि सुबुङाबो बेबायदि आय थिं आखाय बुनायफोरखौहाय नुनो मोनो बेनि सोलायै जोङो जुदि दंफां जों बानाय नाय सियारफोरखौहाय जोङो जुदि मोजाङै बांसिन बाहायोब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गो थायो आरो बेबायदि देहानि आयथिं आखाइफोराहाय गोस्रायो आरो मोजां थायो होन ना मोनथिनो हायो।
औ नंगौ।
बिदिब्ला जों जोंनि सावरायनायखौ दा बेसेयावनो दोनथ'नोसै खोमा? ओ ओ नोंथांजों बेबायदि आखाइजों बानायनाय बेसादफोरनि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। आंबो बेबाय दि जोबोद सोलोंनो हाबाय नोंथांनिफ्राय ओ इयुनावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन आ आयदायाव नोंथांजों बेबायदि सावरायनो मोनगोन होननानै आसा थाबाय ओ बिदिब्ला जोङो बेसेयावनो दोन्थ'नोसै खोमा?
औ दे।
सिम गोजोननाय थाबाय।
औ